खुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
अ मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहामहामग्लायनायखौ जासि हरबाय।
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायफानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो हागोन।
अ बिदिब्ला जोङो बरनि ना हमनाय बा ना गुरनाय बे आयदाखौ लानानै दानदिसे सम सावरायलायनोसै नामा।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांनो गिबियावनो हां ना बर'फोरनि ना हमनाय बा ना गुरनाय बे आयदानि सायाव एसे फोरमायग्रोना होनोसै।
आ ना हमनाय बा ना गुरनाय होनोब्लाथ' बे ना ना गुरनाय एबा ना हमनाया जोंनि बर' फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोनाय मोनसे खामानिनि बाहागो होननानै बुंनो नांगोन नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि बरफोरा ना हमनानै ना गुरनानै बायदि हाख खर हाला, ओ दैमा दैसा, सा दंग' बायदिफोराव ना हमनाय ना गुरनाय जेरैहाय बर' हिन्जावफोरा जेखाइ खबाइ लानानै दुब्लि फोथाराव ना हमहैनाय ना सारहैनाय, बेबायदिनो गोदो गोदायनि समाव जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां न'खरफोरखौबो बेबायदि ना हमनानै ना गुरनानै नाफोरखौ बाजारफोराव फाननो लांनानैनो जोङो नखर संसार दैदेननायखौबो नुनो मोनोमोन। आहाय ना हमनाय आरो ना गुरनाय होनोब्लाथ' जोङो बायदि दि आदब खायदाजों जोङो नाफोरखौ हमनाय जायो बा नाफोरखौ गुरनाय जायोश जेरैहाय जोङो जेखाइ लानानै जोङो नाखौ गुरो। आरो फल'जोंबो जोङो हौवा मानसिफ्रा नाखौ हमो। बेबायदिनो जोङो माने दैज्लां बोथोर समाव सेन सा सा ओ नाखौ सेनजों सायो। सेन साना ना ओ बेबायदिनो जों खखाजोंबो नाखौ माने सानाय जायो बेबायदिनो आस्रा जेजों जों नाखौ सारो। आरो लाङिफोरजोंबो जों नाखौ सानाय जायो बेबायदिनो बायदि आदब खायदाजों जोंहा ना हमनाय एबा ना गुरनायफोरा जोंहा जायो नङा होमबा नोंथा।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बे समाव आङो बेखिनि बाथ्राखौसो मख'नांगोन इदनो गोदो गोदाय समनि ना हमनाय बा ना गुरनाय एबा ना मोननाय बा आथिखालनि समनि ना हमनाय ना गुरनाय बा ना मोननाय जोङो खायसे फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो। सै जेब्ला गोदो गोदाय समाव गोदो गोदाय दैज्लां समावसो जोंहा दैबाना जायो नालाय दैज्लां समाव दै फुख्रिफोरा दंगफोरा दैमाफोरा दैजों उसिफावो। दैबाना जायो बैफोर समाव माने मा जायो जोंनि गोदो गोदायनि गोदो गोदाय समाव माने नाफोरा जोब बोर माने आलाय सिलाय जायोमोन जेरैहाय दुब्लि फोथाराव जेब्ला बेबायदिनो फख्रिफोराव दंगफोराव माने आलाय सिलाय जायोमोन अब्ला बैफोर समाव गोदो गोदाय समाव जोङो जोंनि बर‌' आइजोफोरखौ सान्दुं सान्दुं गिया, अखा गिया सान्दुं अखा नेवसि नानै दुब्लि फोथारफोराव ना हमनाय ना गुरनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन बेबायदिनो जोंहा खांख्राइफोरखौ दुब्लि फोथाराव खन'नाय नुनो मोनोमोन। बेबायदिनो गोबां माने जोङो ना हमनायफोर खौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि सम गोदो गोदायनि जि बायसा ना मोननाय नाथाय आथिखाल नि समाव जों बेबायदि नाखौ जोङो मोननो थांलिया एबा नुनो थांलिया। दा गोदो गोदाय समाव जों ओरै‌बायसा ना मोनोमोन गेदेरनि गेदेर फिसानि फिसा। बैफोर नाखौ जोङो माने न'फोराव लांनानै सायनानै सायग'नो हाया फोराननानै फोरानग'नो हाया बेबादि जोबोर बुरजा ना मोनोमोन जायनि जाहोनाव जोङो बैफोर फिसा फिसा नाफोरखौ जोङो नाफामखौबो जोङो बानायनाय नुनो मोनोमोन आरो गोबां गामि ओनसोलफोराव नाफामफोरखौ जोङो बानायनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि समफोराव नाफोरा खमायलांबाय जायनि जाहोनाव जोङो नाफामखौबो गोबां बानायनाय नुनो मोनलिया। दा आथिखालनि नाफोर खमायलांनायनि आङो मोननैसो जाहोनफोरखौ नोंथांनि सिगाङाव आरो बुंबावनो नागिरदों। जे
औ नोंथां।
आथिखालनि समाव माजाखो ओरैबायदियै खमायलांदों। जे आथिखालनि समाव जोंनि खायसे अगियानि सुबुंफोरा नाफोरखौ मा खालामनो हमदों माने दैमाफोराव दंग'फोराव माने बिस लुनानै होनो हमदों। जाय दैमाफोराव दंग'फोराव बिदि बिस लुनानै लोगो लोगो बैफोर दंग' एबा दैमानि नाफोरा खेबसेयैनो गासिबो माने सहायनो हायियाव थैलांजोबो। दा बेबायदि थैलांजोबबा बिसजों नाफोरखौ बुथारनानै आथिखालनि सुबुंफोरा फालांगि खालामनो हमदों नाफोरखौ। बाजार बायदिसिनाफोराव फानहैनो हमदों। बेबायदि फाननानै बिथांमोना मुलाम्फा खालामनो हमदों बेनि थाखायनो माने आथिखालनि नाफोरा माने आथिखालाव जोङो नाफोरखौ गोबां खम बिबांनि नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव जुदि बिस लुयोबा गेदेरनिफ्राय फिसानिफ्राय बिदै गोनांनिफ्राय गासिबो माने थैजोबो। आरो बेबो मोनसे आथिखालनि समाव ना नाफोरा खमायलांनायनि मोनसे जाहोन आरो जाहोना जाहैबाय जोङो आथिखालनि समाव इलेक्ट्रनिक माने सर्ट होनाय जोङो नुनो मोनो ना खौ।
नों
बे इलेक्ट्रनिक सर्ट होयोब्लाबो माने गेदेरनि गेदेर फिसानि फिसा बैफोर नाफोरा माने गासिबो थैजोबलाङो बिदै गोनां नाफोराबो थैयो फिसा फिला नाफोराबो थैयो माने गासिबो माने जोलैफोरानो माने थैजोबलांनाय जायो जायनि जाहोनाव नाफोरा बो माने खमायलांदों। आरोबाव मोनसे जाहोन दंबावो ना थैनायनि, आथिखालनि समाव गोदो गोदाय दैज्लां समाव जेरैबायदिहाय अखा हायोमोन दैबाना जायोमोन दंग' फुख्रि दैमा दैसा लोमसावलाङोमोन नाथाय दानि दिनैनि दिनैनि समाव दैज्लां बोथोरफोरावबो जों माने बेबायदि दैबाना जानायखौ नुनो मोनलिया। दा दैबाना जायैनि जाहोना आथिखालनि समाव मिथिंगायारि सम्पदफोरा जोबलांनो हमदों दंफां लाइफां फोर दानस्रांनायनि जाहोनाव हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायनि जाहोनाव। आथिखालनि समाव दैज्लांबाबो जोङो गोबांखिनि अखा हानायखौ जों नुनो मोना। जायनि जाहोनाव खम अखा हायो आरो फुख्रिफोराव लोमस्रावनो मोना दैमाफोरा लोमस्रावनो मोना। माने दंग'फोरा लोमस्रावनो मोना दै बाना जाया जायनि जाहोनाव फुख्रिफोराव इसेलै दै थानायनि जाहोनाव फुख्रिफोरा जुदि रानोब्ला बै फुख्रिफोर रानोब्ला बैफोर फुख्रिफोराव थानाय नाफोरखौ गोबां दाउफोरा जायो दाउब' जेरैबा मास लांखार बेबायदिनो हरनि ना जाग्रा दाउ बे बायदिसिना दाउफोरा माने फुख्रिनि नाफोरखौ जानानै फोजोबो। आरो खायसे नाया दै रानलांनायनि जाहोनाव गावनो रानथाबनानै थैलाङो। बेबायदिनो फायथि खफोराव दिनैनि समफोराव जोङो गोबां बिबांनि ना खमायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा बे समाव आङो नोंथांनिसिम बे फंनैसो बिबुंथिखौ मोनथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जि जोंहा ना हमनाय बेबायदि ना हमनायखौ नुनो मोनो ना मोनलिया आरोबाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आदब खायदाजों नाफोरखौ हमनाय जायो बेनि सायावबो नोंथाङा नोंथांमोननि ओन लानानै आंनो ओ एसे फोरमायनानै होजागोन आरो नोंथां
औ नोंथां थारैनो नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांनाय बायदिहाय ओ ना हमनाय औ ना हमनाय ना हमनाय होनोब्ला जोङो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ना हमनायजोंबो जोंनि जों सुबुं माहारिया मोनसे जिउ खुं राहा हिसाबै फा लायो आरो ना हमनायजों औ नोंथां ओ बे ना हमनाय होनोब्ला जोङो ना हमनायनिबा गोबां रोखोमनि आदबजों गोबां रोखोमनि आदब आयदाजों जों ना हमनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोल फोरावबो बिदिहाय ओ जोङो गोबां रोखोमनि जेरैहाय जेखाइ खबाइजों जेखाइ खबबाय लानानै थांनानै ना हमै ना गुरहैनाय नुनो मोनो लोगोसे जोङो आस्रा आस्रा जेजों ना हमनाय बिदिनो सेन सानानै ना हमनाय लोगोसे खखा खाखि बिदिहाय ओ सानानै ना हमनाय आरो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिहाय बि ओ जोङो ना हमनायखौ जोङो दानि गोरलैयै खालामनो नागिरग्रा जाबाय जेराव जोंनि नाफोरा गोबाङैनो खमायलांदों गोरलैयै नोंथाङा बुंनाय बायदि ना हमनायखौ बेबायदिबो लानो नागिरदों ओ कारेन्ट सर्ट जायखौ जों मोब्लिबजों सट होनानै खमायहोनानै बेखौ जोङो नानि बिबांखौ खम खालामनानै नाखौ जों आरोआव गोबां नुनो नागिरा बेबायदिहाय खालामलांनो हमदों ओ बिदिहाय जों मा हम मा होनोब्ला जोङो ओ दुब फोथारावबो ना हमनाय लोगोसे दैमा दैसाफोराव ना हमनाय बिदि दंग बिलोफोराव ना हमनाय लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव ना औ ना गोबां गिदिर गिदिर ओ दैमा गिदिर गिदिर दैमाफोराव ना हमनानै बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदो नुनो मोनो। औ जोंनि ओनसोलाव होनोब्ला जोङो ओह बिदि ना हमनाय होनोब्ला जों हाखराव फिसिनानै दोननाय ना हम बे मोनसे आलादा लोगोसे जोङो फोथाराव फोथाराव ओ गोदो नोंथाङा बुंनाय बायदिहाय दैबाना जानानै जोङो ना हमनायखौ जोङो ओ दै दैज्लां समाव जोङो दैबाना जानानै ना हमनायखौ गोबांथारै गोदो जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि जुगाव ओ जोङो गोबांथार खम जालांनायखौ बेफोरनि बे खम जालांनाय खौ जों नुनो मोनबाय नानि बिबाङाबो खमायलांनो हमबाय जायनि थाखाय फोथारफोराव जों बुंनो थाङोबा फोथारफोराव दा ओ माइ आबाद मावो जोङो माइ आबाद बे माइ आबाद मावनाय जायगायावनो गोथौ जायगाफ्राव जों ना हमनायखौ जेखाइ खबाय लानानै ना हमनायखौ नुनो मोनो। मोन नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव गोबाङैनो बे खमायलांनो हमबाय। जायनि जाहोना जों माइ आबाद मावनायाव जों रासायनारि हासार होयो, हाग्रा फोथैग्रा मुलै होयो। बिदिनो जाहोन बेबायदिनि जाहोननि थाखायनो जोङो बेबायदि बाहायनायनि थाखायनो जों ना, खांख्राइ खुसिया बिदिखौ जोङो ओ खमायनायखौ नुनो मोनबाय। लोगोसे जोङो बि बेहाय ओ गोबां नाफोरनि बिबांफोरा खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदो। लोगोसे जोङो ओ दैज्लां बोथोर होनबा दैज्लां बोथोर होनोबा गोदो जोङो जुब - जुब अखा हानानै जोंनि ओह हाखर, दंग', दैमा, दैसा बिलोफोरा ओ गोबारैनो ओ दैबाना जानानै दैबाना जायोमोन बे लोमसावनानै उसिफावनानै दैबाना सोमजियोमोन। नाथाय दानि जुगाव जों सुबुं माहारिनि थाखाय बे जोङो जायखौ जोङो ओ मिथिंगाखौ एबा दंफां लाइफांखौ दाननायनि जाहोनाव गारि गुरा मटर सालायनायनि जाहोनाव जोंनि ओ अखा हानायनि बिबाङा खमायबोबाय। जोंनि बारहावाफोरा गुबुंले जाबोबाय जायनि थाखाय जोङो दानि जुगफोराव दैबाना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनला ओम बेबायदिहाय दैबाना नानै जों ना ओंखारनायखौ गोदो ना फिसिनानै दोननाय ओ हाखरफोरनिफ्राय दैबाना जानानै ना ओंखारबोयोमोन जायनि थाखाय जों हमनानै-हमनानै बेखौ नाखौ जायोमोन। ओ बिदिमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदिनि थाखाय जोङो ओ गोबां बेबायदि जाहोननि थाखाय जोङो नाखौ खमायनानै खम जाबोनायखो नुनो मोनदो। लोगोसे जोङो आस्राजों ना हमनाय नुलाथु जों बेयाव आस्रा-आस्रा होनोबाथ' आस्राखौ जों गिबियावनो ओ गलानिफ्राय बान गोदो जों नुनो मोनोमोन न'आवनो हेबनानै खुन्दुंजों हेबनानै आस्राखौ बानायनाय जायोमोन। नाथाय जोङो दानि जुगाव जोङो गोबांसिनै नुनो मोनो गलाफोरनिफायसो बहाबा ओ बहाबा गलाफोरनिफ्रायसो लाना जोंना बायनानै लाना फैनानै ओ बेखौ बाहायफैनायखौ एबा आस सारनानै जों ना हमनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो।
बेखिनियावनो मोनसे खोथा जोङो ना होननानै बुङोब्ला आं मोनसे खोथा गोसोखांदों दा। जोङो गोदोनि दिन जोङो जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि ओनसोलावबो माने बै नानदर बामि होननानै बुंनाय जे ना गैयामोन होनबा जाथोसे नान्दर बामि आबै आबौमोना माने जोंनि ओनसोलावनो गोबां मोननायखौ माने मोननाय खोथाखौ बुङोमोन आरो। दा जेरैहाय बोरलि ना पान्दर बामि बैफोर नाफोरखौ जों आथिखालाव नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां‌। दा खायसे-खायसे खायसे-खायसे नाफोर खौबो जों नुनो मोनलिया आरो उननि समाव जोंनि इयुन जोलैफोरा माने उन समाव आरोबाव जोंदि जा जि नाख खौ जा नुबाय थादों बा हमबाय थादों बैफोर नाखौ जे उन समाव बा इयुन समाव नुनो मोनहैगोन ना मोनहैया बेखौबो जों बुंनो हाया नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जों दिन बान्दर बामि एबा बोरलि नाफोरखौनो माने गोबां नुनो मोनाखै नङा होमबा नोंथां। ता औ जों बेबादि बान्दरबामि बा बोरलि नाया जोंनि ओनसोलाव ओ एसेबांखिनि गैया आरो दिनैसिम जोङो नुनो मोनाखै। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि नान्दरबामि एबा बोरलि ना बेफोरखौ दिनैनि स समावबो मोननो थाङो नामा नोंथां
ओं मोन नोंथाङा सोंनाय बायदिहाय ओ नोंथांफोर नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेदि नुनो मोना होननाय बायदिहाय जोंनि ओनसोलावबो जानो हमबाय जोंनि ओनसोलावबो बिदिहाय बान्दरबामि नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि आबै आबै आजौ आजौ आनो जों-जोंनो फोरमायदोंमोन। आबै आबौमोना जोंनि ओनसोलाव बिदिहाय बिदि ना गिदिर गिदिर बारलि ना बा-बान्दर बामि बिदिहाय गोबां मोननाय जायो होननानै नाथाय दानि जुगाव जोङो नुनोनो मोनलिया। नुनोनो थाङासै औ नोंथां।
औ नंगौ दा जोङो माने बे जोङो ना हमनायनि जि आयदाखौ लानानै सावरायबाय ओ बे आय दायावनो जोंहा जोङो गोबांखिनि बाथ्राखौ सानैजों सावरायलायबाय थारैनो नोंथांजों सा सावरायनानै जोबोदखिनि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो उननि समाव जुदि नोंथांजों ओ बेबायदि सावरायनो खाबु मोनब्लावोब्ला